औ
नोंथाङा आंनि बयसखौ खोनादों ना
औ खोनादों
औ गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ
नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना नोंथां?
औ फ्रियानो दं दा
अ जुदि नोंथाङा फ्रिबा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ जागोन दे
औ बिदिबा नोंथांजों मोनसे टपिक बा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा हा- हागोनना सावरायफानो? औ जोंना टपिकआनो जाबाय जोंना जे हाथाइ बाजार हाथाय बाजारनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होग्रो हागोन ना गिबियाव
हाथाइ बाजार हाथाय बाजाराथ' आजिखालि जेरावबो नुयो नों जेनेबा टाउन जा गामि जा जेराव जेरावबो दं हाथाय बाजारा सोरनाबा गिदिर सोरनाबा फिसा बिदि जेनेबा हाथाय बाजाराव बेलेग बेलेग बुस्थु मोनो मैगं मोनो माइरं मोनो जाग्रा बुस्थु मोनो गाइखेर मोनो बेलेग बेलेग बुस्थुबो मोनो जों जों आंनि हिसाबाव जों हाथाइ हाथाय बाजाराव थांनांगौ एसे बा बुस्थुफोर बाहायनांगौ गावबा गावनो बाहायनांगौ हिसाबाव उनाव बेलेग बेलेग बुस्थु मोनो जों आं मानियो बा गामिनि बुस्थुखौ बां- गामिनि हाथाइखौ थांनानै एसे बेरायनानै फैनांगौ उनाव बेयाव एसे माबा बायनानै फैनांगौानि गामिनिना एसे माबाना अर्गेनिक जायो। थावननिया एसे माबाफोर मुलि होनाय मा होनाय बिसोरनोसै आरो माने हा हाथाय बाजाराव जों बेलेग बेलेग मानसिफोरजों बो लोगो मोनो रिलेटिभस जा माबा जा बेलेक बेलेग फेमिलिफोर जा बिसोरनोसै आरो हाथाय बाजाराव
औ नंगौ नोंथां औ ओं जोंना हाथाय बाजार होननानै बुङोब्ला माने गिबियाव जोंना गिदिर फिसानि बागै बुंनोसै आं एसे जोंना हाथाय बाजारा माने जायगा लायै जायगा गिदिर जायो आरो जायगा लायै जायगा जोंना फिसा जायो बे जोंना हाथाय बाजारा जोंना गिदिर फिसा जानायनि जाहोनानो जाबाय गिबि सुबुं अनजिमा बेबायदियाव सुबुं अनजिमाया बाङो सि बै जायगाफ्राव माने हाथाय बाजारा गिदिर जायो आरो जे जायगाफ्राव सुबुं अनजिमाया एसे खम बेबायदि जायगायावबो हाथाय बाजारा फिसा जायो जोंना बाजारावहाय माने गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय बा गुबुन गुबुन दाब दाब गामिनिफ्राय ओ गाव गावनि जे मावनानै मोननाय खेथि बा आबादफोरखौ लाबोनानै फानफैयो सोरबायाबा आरो गोबां सोरबा सोरबाबा गाव गावनि माने बिजनेस हिसाबै जे खामानि मावो बैफोरखौ माने हाथाय बाजारावहाय फानबोयो आरो गोबांफोरानो माने गोबां टाउन सहरनिफ्राय मोजां मोजां मुवाफोर बायना लाबोनानै हाथाय बाजाराव फानफैयो आरो गोबां फायखारिफोरा माने मैगं थाइगंफोरखौ बायस'नानै हाथाय बाजारफोराव फानफैयो आरो जोंना जे एनिफ्राय जेद सिम बुंनानै थाङोब्ला जोंना जेबो गोरोन्थि जानाय नङा जों हाथाय बाजारावनो जोंनि जिउनि बे सानफ्रोमबोनि जे गोनांथि जानाय मैगं थाइगं जानाय जामुं बायदिसिना जे गान्नाय जोमनाय बेफोरखौ जों हाथाय बाजाराव मोननो थाङो बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनायफोरखौ जों ओ हाथाय बाजारनिफ्रायनो बायनानै गानफैनो हायो जेरै दख'नायानो होन गामसायानो होन आर'नायानो होन ब्लाउस जानो होन आरो माने गोबां जोंनि बायदि बायदि जि गुबुन हारिनिफोरनि जिखौबो जों माने गाननानै माने बायनानै गाननो हायो आरो गोबां माने गोजां बोथोर ना गोजां बोथोरनायनि जि गोलोम बोथोरनाय ना गोलोम बोथोरनायनि जि सुइटार बायदि गोबां रोखोम रोखोमनि जिफोरखौ जों हाथाय बाजारनिफ्रायनो बायनानै गाननो हायो आरो हाथाय बाजाराव जोङो जोंनि जे जामुं जानाय जे
उ
मैगं थाइगं लाव लाफा बोथोर लायै बोथोर जे मैगंआ जे गायो बैफोर गायनायफोरखौ माने बायस'नानै फायखारिफोरा एबा गाव गावनो फानहैनानै माने ओ जों बायनानै माने बेखौबो जोङो माने जानो हायो आरो गोबां जाग्रा बेसाद फोर माने फिथाइ सामथायानो होन बा गोबां ना बेदरानो होन बेफोरखौ माने जों हाथाय बाजारनिफ्रायनो गासै बुस्थुफोरखौनो मोनजोबो
उ
आरो जोंना हाथाय बाजारावहाय गोबां रोखोमनि नोंथाङा जे बुंदों गोबां रोखोमनि सुबुं लोगो मोनो नंगौ नोंथां ओ हाथाय बाजाराव गोबां रोखोमनि सुबुं लोगो मोना गोबां बेफारिफोर लोगो मोना गोबां ओ बायदि बायदि हारिनि सुबुं लोगो मोनो। गोबां माने ओ जे बैफोर गाव गावनि जे हारिनि ड्रेसफोर बा गाव गावनि लाबोनाय ड्रेसफोर बैफोरखौ लाबोनाय ड्रेसफोरखौ माने ओ हाथाय बाजारावहाय फानफैयो। आरो गुबुननो साप्लाय खालामै आरो गोबां माने गोबां सुबुंफोरानो माने हाथाय बाजारनिफ्रायनो माने गोबां ओ फैसा थाखा आरजिनानै माने दायो माने गाव गावनि लाइफखौ सलिनानै दङ। हाथाय बाजारनिफ्रायनो गोबां माने सुबुंफोरा दिनै गाव गावनो माने ओ गसंथांनो हानाय जानानै दङ। हाथाय बाजारावनो गोबां सुबुंफोरा बेफार फालांगि खालामनानै गाव गावनि गथ' गथायखौ फोरोंदों गाव गावनि न'खरफोरखौ माने सामलायदों। हाथाय बाजारनि जोहैनो जों माने ओ गोबां सुबुंफ्रानो गाव गावनि उदैखौ सुफुंदों हाथाय बाजारावनो थाइसे थाइनै इं काम ओ इनकामबो खालामदों जोंना हाथाइ बाजारा ओ गोबां जायगायाव गोबां रोखोमनि हाथाय बाजार जायो सो ओ बबेबा जायगायाव माने दैलि हाथाय जायो। बबेबा जायगायाव माने ओ सप्तायाव खेनसे बा सप्तायाव खेननैबो जायो। माने गोबां बायदि जायगा लायै जायगा दाब लाय दाब दाब जायगाफोराव माने बेलेग बेलेग बे बायदि बिदिनो गुबुन गुबुन जायो हाथाय बाजारनि आ हाथाय बाजारफोर आरो। आरो जोंना हाथाय बाजारावनो माने ओ जों जे नांगौ मुवा जानाय जे ओ गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनायानो होन बा मैगं थाइगंआनो होन बेजों लोगोसेनो जोंना मा बिजाब बायदिफोरा माने जोंना बिजाब नांगौ जानाय बिजाब फोर नांगौ जानाय ओ बहिफोर बेफोरबायदि बिजाबफोरखौबो जोंना हाथाय बाजारावनो मोननो थाङो। आरो गोबां रोखोमनि जोंना ओ हमना ला ओ देलायनायानो होन गोबां माने ओ आइजोफोरनि देलायनाय हौवाफोरनि देलायनाय हौवाफोरनि गोबां नांगौ जानायखौ बेफोर बुस्थुफोरखौ जोंना ओ बेफोरावनो मोनदों हिनजावफोरनि देलायनायाव जेरै आसान खेरा जेरै सना पाउदार क्रिम बेबायदि माने जेसेबां माने हिन्जावफोरा देलायनायाव जे ओ नां गोनांथि जायो बैफोर गोनांथिफोरखौ जोंहा हाथाय मेलाफोरावहाय ओ मोननो हायो आरो आरो जोंना उम हाथाय मेलायावनो जोंना माने ओ बायदि रोखोमनि जे ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जे ओ फिथाइ सामथायाइफोर आपेल, आंगुर बिदिनो ओ नासपथि, तरमुस बोथोर लायो बोथोर जायो फिथाइफोर जायो बैफोर फिथाइफोरखौ खौबो जोङो मोननो हायो दाथ जोंना नै दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर हिसाबै जोंना गोबां रोखोमनि फिथाइफोर ओंखारोना बैफोर फिथाइफोरखौबो जों नामा हाथाय बाजारावनो सोरबाया फानहैयो सोरबाया हाथाय बाजारनिफ्राय बायो जोंना बे मोनसे सोलाय सोल सोलाय सोल महरै माने खामानि जायो आरो सोरबा माने ओ सोरबा माने ओ फिथाइ सामथाय फाननोसै फिथाइ सामथाइ फाननानै मोननाय बे रांजोंनो सोरबाया मैगं थाइगं बायनानै लाबोफिनसै आरो सोरबाया मैगं मैगं थाइगं फाननोसै मैगं थाइगं फाननानै ओ फाननानै जे मोननाय रांजोंनो गस्ला लंपेन बायना लाबानोसै आरो सोरबिया गस्ला लंफेन बायनानै मोननो रांजोंनो फाननानै मोननाय रांजोंनो मैगं थायगं बायनानै लाबोनोसै बेबायदि माने जोंना सोलाय सोल' सोलाय सोल'आव आरो आरो सो बे माने गाव गावनि माने जै मोननाय बैफोर फैसाफोरखौ माने फाननानै बा बेफार खालामनानै जे मोननाय रांफोरखौ जोंना मा माखासेफ्रा जेबो इउस खरसा खालामालासिनो लाबोनानै मा गाव गावनि गथ' गथायनि फोरोंनाय बा गाव गावनि सोलोंथाइ होनाय। बेफोर बायदि खामानिफोराव माने बाहायो आरो नोंथांनि एरियायाव माने जे एसे एनै जे माबायदि रोखोमनि हाथाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ माने जोंनिथिं बांसिन बिसिनानो माबायदि बर'फोरनि बांसिन बाजार जायो जेनेबा बर'फोरनिल' दं। बाङांलिफोरनिबो दं बिनो बांसिन नानि बेफारि खालामो ओरै बसिन नानि बेफारि खालामो आरो बै माबानि गय गयफोरनि बांसिन बेफारि खालामो आरो ओरै माने बिनिफ्राय बायो आरो बेखौ हलसेलाव फानो बिदि माने जोंना।
अ औ औ।
बेलेग बेलेग रोखोमनि दं जेनबा बांसिन बाङांलिफोरा बांसिन बिदिखौ खालामो जेनेबा गयनि बेफारिखौ बांसिन जेनेबा सासे बर' बर' सुबुंनिफ्राय बायबाय आरि माबा गयफोरखौ बायबाय गयफोरखौ बायनानै बेखौनो आरो फोराननानैखौनो हाथाय बाजाराव फानहैबाय बिदि मानो जिंना बेलेग बेलेग माबानि दं जेनबा बांसिन बे गयनि दं गय ना बांसिन बिसिन खालामो जेनेबा माइरंफोरनिबो दं बेलेग बेलेगनो दं जोंना बिदिनोसै आरो माबा बेलेग जोंनिथिंथ' बांसिन बांद्राय गिदिर जाया बिआ बिथाय हाथाय बाजाराफोरा नोंसिनि जायो नामा?
औ जों गोजायैबो जायो नोंथांङा जोंना दाब दाब जायगा जोंना खाथि खाथियावनो गोबां माने मोननै मोनथाम हाथाय बाजार जायो‌। बाराय लायै बाराय जोंखौ जाया हाथाइ जायो जोंना अबेबा हाइाव सप्तायाव खबेबा हा सप्तायाव खनोसै जोंनि खाथिसिनाव थानाय हाथाइ होननानै होननानै बुंङोब्ला जोंना समबार हाथाइ समबार बारयाव जानाय मोनसे हाथाइ दं जे जों समबार हा थाइ होननानै बुंङो बेयावनो जोंना जोंनि नांगौखिनि जेसेबां मान दै दैलि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बा सप्तासेयाव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ लाबोनायानै दोनखायो आरो सोबथा जानाय लोगो लोगो जोंना बे हाथायावनो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ लायफिननो हायो। नोंथांनि टिम दैलि जायोना उइकलि जायो बा।
जोंना हप्तायाव जायो हप्तायाव बांसिन जायो। हप्तायाव जेनेबा माबा खेबथामफोर जायो ओरैनो।
अ नंगौ नोंथां
मानदे वेदनेसडे सानडे जायो ओरैनो समबार बुधबार
उम उम
बिसोर बे मासाव बांसिन गिदिर जायो आरो बेलेग मासाव ओरैनो फिसा दखान रैनो खुला थायो फिसा दखानफोरा जेनेबा बे जेनेबा लानानै लादो गस्लाफोरनि दखान बिदिफोरा एसे खुला थानानै थायो जायखिजाया बिदि मेन बाजारफोरा बांसिन खुला थाया। बे समाव
अ बिदिनोसै हाथथाय बाजार होननानै बुंनो थांङोब्ला जोंना मइेनलि सोलाय सोल'खौ बुंनांगोन। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना सोलाय सोल' नेमखान्थि दंमोन बे सोलाय सोल' नेमखान्थि थिया जोंना माने सुबुंफोरा माने ज' ज' जायगाफोरावहाय माने। ज' ज' जानानै मोनसे जायगायाव ज' ज' जानानै गाव गावनि जे फसल मावनानै मोनबोनाय लाबोनाय आरो मालायनि फसल लाबोनाय मोनबोनाय। बैजों माने सोलाय सोल' खालामनानै सोलाय सोल' खालामनानै माने गावनि नांगौथि जे आंनाव जेनेबा। उम माइरं गैयाबा माइरंखौ बनो फाननाय। औ नोंथां समावबो जाबाय नोंथां नोंथांजों गोबां हाथाय बाजारनि सोमोन्दै रायज्लायबाय नोंथांनिफ्रायबो हाथाय बाजारनिसोमोन। बागै एसे मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे बिदिबा नोंथां समावबो जाबाय जोंना औ।
अ